औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथां।
अ
मा खालामदों नोंथां?
उम दंथ'यो नोंथां ओरैनो।
अ आतसा।
हेलौ हेलौ हेलौ
अ नोंथां खोनादों।
औ नोंथांनिया नेटवर्कआ एसे स्ल' माथोआ लेट फैगासिनो।
आतसा।
नोंथाङा मा खालामदों?
दं नोंथां एरैनो जिरायनानै।
औ।
उम नोंथां आलाय?
आंबो दङ न'आवनो जिरायना दं।
ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथां?
ओंखाम औ जाबाय नै दासो जादों।
आतसा मा ओंख्रै नोंथां?
ओंख्रियालाय जेबो गैया बिदिनो ना दों आलु जहल।
आतसा आतसा।
नोंथांमोनना जाबाय नामा?
आं जाथ'वाखै नोंथां ओइ दसे ओरैनो लामायाव बेरायबाय दं।
ओ
उम जा जा नों दा लाइफआव मा मावनो सानदों।
मा माने बिदिथ' दाथ' माइ गायनायाथ' जोबथ'वाखै नालाय।
उम औ।
माइ गायनाय सोलिगासिनो।
अ।
ओमफ्राय दा न'नि खामानिफोरखौ फोजोबग्रोनोसै माइ गायनाय आरिखौ मा नायनोसै मा मावनाय जायो।
आतसा आतसा।
उम।
नोंथाङा माबाफोर बिजिनेसफोर मावो नामा।
बिजिनेसथ' बिदि आंनिया बांद्राय गेजेर गैया आरोना।
औ औ।
ओरैनो अमानि फार्म दं आरो ना मोनसे आंहा।
अमानि। आतसा। ए खैमासेसो दं अमाया।
अमाया आंना ओरैनो गिदिराथ' सयथा दं आरोना गिदिरा। औ ओमफ्राय। बिमा मासे दङ बे बिमानि फिसा दङ। दसथा उम। ओमफ्राय बिदिनो मोसौ दङ बोरमा दं।
आदसा। नोंथां बे अमानि उम फार्मा नै गोदान ना ना फुरा
गोदान थ' नङा टु इयार्स जाबाय आरो आंना बे अमानि फार्मा।
आदसा बे अमानि फार्मखौ ओ सलायनो थाखाय बेसेसो इनभेस्ट खालामदोंमोन नोंथाङा।
उम मा थाग्रा माने हाब अवाल बानायदों आरो ना आङो।
हाब अवाल।
औ हाबवाल बानायनायनै सायाव थिं होदों आरो ना।
आतसा आतसा।
जेनेबा ओमफ्राय बिदि हाब अवाल बानायनायाव थिं आरि ओमफ्राय हादाबखौ प्लास्टार खालामनायाव ओमफ्राय लहानिबो गेट होनाय जादों दरजाखौ।
आतसा।
दिनो आङो बे। रुमखौ बानायनायाव सेभेेनटि थावजेन थांदों आरो ना।
सेभेन्टि थावजेन।
औ औ। ओमफ्राय सेभेेनटि थावजेेन थ' थांबाय ओमफ्राय जेनबा अमाखौबोथ' बायनांगो जादों नालाय।
औ औ नंगौथर।
फासटआवथ' आङो बिदि अमा मानैल' लादोंमोन आरोना फास्टआव।
आदसा।
उम। दाजेनबा। रुमखौथ आं बानायखाबाय नालाय।
आदसा आदसा।
थ मानै लाग्रोदोंमोन ओमफ्राय बिनिनो फिसाखौ जाहोनानै। एसे एला फानबाय मासे मानै। ओमफ्राय बिदिखौ माखासेखौबो लाख खिनाय जाबाय।
औ औ बिदिनो ओ। दा फास्ट गोदानाव नों अमा फिसा बायनायाव बेसेसे दाम गोलैदोंमोन अमायाव।
आदसा औ आं अमा बायनायाव मासेयाव फर थावजेन गोलैदोंमोन आरो ना मासेयाव।
फर थावजेेन औ आदसा होमबा मानैजों आद हाजार। गोेलैदोंमोन।
जार गोलैदोंमोन।
आदसा।
ओमफ्राय बिदिनो अमानो सापर आरि जाहैयो आरो ना सापर जाहैयो। बायनानै।
औ औ। ओ नों
सापरजों लोगोसे थास जेनेबा जों थास मोनोना दा बिदि। थासखौ रुनानै। सापर जों मिक्स खालामो ओमफ्राय एखमब्ला गुन्दैबो होयो आरो ना आं।
औ आतसा आतसा।
उम।
बिदिनो थायोना।
हो
ख
औ औ भिटामिनथ होखायो आङो।
आतसा।
औ।
उम दा अमाया देरबायबा नोंथां।
औ देरबाय एसे देरबाय।
ओ
माने। फाननो हानाय नाय बायदियाव फैबाय आरो ना फाननो हानाय लाइनाव फैबाय आरो ना फिसा अमा फिसाफोराबो।
औ आतसा आतसा।
औ।
ओरैनो दा रेटआ बारै दोंना खमिदों नोंथां अमानि?
रेटआथ' दा बांरा जायाखै। मानो होनब्लाथाय। आजिखालि न'खर न'खर फ्राम माने फ्राम। गिदिर गैयाबाबो फिसा फिनला जेनेबा मानै माथाम बिदि अमा लाखायो नालाय न'खराव।
औ-औ।
ओंखायनोथ' बिदि दा दाम जाथ'वाखै ओरैनो।
आतसा।
आं ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा अमा फिसाखौ बिदिनो फर। फर थावजेन फाइभ हान्ड्रेड। सो मोनबा हरगोन होनना सानदों आरोना।
होनदोंमोन होनदोंमोन नोंथां।
आंना अमाया दा माबबा जाना दङ।
माबा।
औ- औ।
आतसा आतसा।
बिमा मासे ओमफ्राय बुन्दा माब्रै ओमफ्राय बिमानि फिसाफोर दङ आरो ना एगार'था जादों आरोना।
औ औ आदसा आतसा बिदिनो नों हासि। थाम खम लायोना ना न'नि सोरबाफोर सामलायफायो नोंजों?
न'नि माने आइ बाबा दं नालाय
औ औ।
आदारफोरखौबो बिसोर एखमब्ला सम सम होयो आंथ' गासै समावनो थाजोबनो हाया नालाय अमाखौ बिदि
उम अ नंगौ
ओमफ्राय बिदिनो मोसौबो दं नालाय बोरमाबो दं बिसोरखौबो नायनांगौ जायो।
मोसौ
औ औ मोसौ दङ'।
आतसा आतसा मोसौ दं। मोसौआ खै मासेसो दं ओरैनो?
मोसौआ ओरैनो माथाम दङ'।
मोसौआना?
औ मानै दामब्रा मोसौ दङ' ओमफ्राय मासे से गाय।
आतसा आतसा। ओमफ्राय बिदिनो दाउ बोरमा
बोरमा दङ' मा ब औ दाउ दाउथ' गैया बिदिनो दाउ होननो थांबाथाय बिदिनो न'आव फिसिनाय ओरैनो माब्रै माबा दं आरो ना ।
आतसा आतसा ।
उम्म।
उम्म।
ओमफ्राय बिदिनो नों थांनाव जेबो बिदि गैया नामा बिजनेस
बिदि बिजनेस टाइपनिथ' आंनाव दङ' दंनाया माने एफा गिदिर नङा आर' । बिदि नो आंना बोरमानिस माने आ अ' । बोरमा खासि बोरमा माबा दोंमोन आंङो बार'था दङ' आंना दा । खासि बोरमा बेखौनो माने उम्म बिदिनो बारायलांगासिनो दों। सिगां सयथा दंमोन दा बार'थ था दं।
औ ।
आरो बायबावनो सा सानदोंमोन बोरमा आंङो । बेनो
जेनेबा नोंथाङा बे बोरमाखौ माबायदि न' नुनानै दोनदों जेनेबा गराल ना मा होनो बिदिखौ?
बिदि आंहा एक्सट्रा न' दंखायो ओ आगोलाव जों थायोमोन । दा मानसि थाला नालाय । बिदि जेबोथ बनायाखै बेयावनो दोनदों बेनिफ्राय बेयाव सां दं आरो । बेसोरनि थाखाय सां बानायना होदों ‌।
अ ।
उम्म।
ओमफ्राय बे नोंथाङा बोरमा खौ मा मा आदार
बिदि आंङो सापर जाहोयो खासि बोरमाखौ ओमफफ्राय बे बिलायारि थायो । फाख्रि बिलाय, बिदिनो खान्थाल बिलाइ। मोनखायो नालाय न'आवनो, बेखौनो टाइम टाइमाव होयो।
आतसा ओमफ्राय जों बानाय नोंथांनिया बे बोरमा आरिखौ भिटामिनारि जेबो जाहोआ नामा नोंथाङा?
होयो नोंथाङा आं गेजेर गेजेर होयो। भिटामिनारिखौबो गेजेर गेजेर होयो।
बिदिनो नोंथाङा बोरमाजों लोगोसे जेबो एक्सट्रा गैला नामा?
एक्सट्रा बिदिथ गैया नोंथां।
अमा आरि गैया आरो ना?
अमायालाय बिदि न'आव फिसिनायसो दं आरो। ओ न'आव फिसिनाय गिदिर मासे ओमफ्राय, फिसा मासे दं, ओमफ्राय मोसौ दं माथाम। मोसौ मा दाम्ब्रि बिमा मासे ओमफ्राय फिसा मासे ओमफ्राय खालि मासे दं। बेनोसै एसे एनै दाउमानैसो दं।
औ।
बिनोसै।
आतसा।
औ। नोंथांमोनाव बिदि अखाफोर हादों नामा दिैनै?
अखाथ' सानाव एसे हादोंमोन दहाय।
आतसा आतसा।
दा गै थ'वा
आचसा।
उम। ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं हादों नामा?
बिदि दहाय हादोंमोन दाथ' गैथ'आ नोंथां।
औ।
नोंथाङा दा अमा फार्म। ओ। मा ओनदों नोंथां?
नोंथां बुंग्रोदो नोंथां बुंग्रोदो बुं। औ। माने आं ओरैनो सोंनो नागिरदों आरो ना माने‌ नोंथांमोना माइसाय गायखांबाय नामा होननानै।
अ बिदि गायखांबाय नोंथां गायखांनायालाय ओमफ्राय एसे दंबावो आरो दुइ आरा बिगासो जाबावगोन। बेखौ आमथि। समबारैथ' हान्थिनांसिगोन ना नोंथां। बेनि उनावसो जासिगोन स दासेथ' जोंना बर' बर'आ। मोनसे नेम दंखायो। सप्तासे नङा। अ माने जोंना दुब्लियाव हाबनो मोना। हालिलांनो मोना हबा एबा खदाल आलि दाननो मोना बिदि
औ नंगौ।
बे सप्तासेनि उनावसो गायनाय जासिगोनदां
आतसा।
उम। नोंथाङा बेसनि सोंनायदोंमोन आं नोंथाङा अमानि फार्मखौ ओ गिदिर खालामनो सानदोंना ना बिदिनो दोन्थ'नो सानदों।
दाथ' आंनिया अमायाबो बांद्राय गैया नालाय।
औ औ-।
रुमाबो नायनोसै माने रुमाथ' दा दंथ'यो बरथ'मान मोजाङैनो जेनेबा आं हाब अवाल होदों नालाय। ओमफ्राय गोजौआव। थिंबो होखाबाय नालाय जेनबा।
औ ओ-।
ओमफ्राय दा नायनोसै उनाव मारै जायो जुदि बिजनेस फोरा उनाव मोजां मोजां जालाङोबा आरो एक्सट्रा रुम लानानै अमा सोबावनोसै।
आतसा।
उम।
आदसा नोंथां बे अमानि ओ रुमा खोय मोनसे दं नोंना।
आंना अमाया माबबा नालाय।
उम।
ओमफ्राय बिदिनो अमाया माबा जेनेबा बिमाखौ एक्सट्रा दोनो आरोना फिसाजों।
आतसा आसा।
ओमफ्राय बिदिनो रुमा आंना मोनब्रै दङ आरो ना।
आदसा।
मोनसे रुमाव मानै दङ ओमफ्राय मोनसे रुमाव मासे मासे मोननै रुमाव मासे मासे ओमफ्राय मोनसेयाव बिमा फिसा थायो आरो ना।
आदचा।
उम।
उम। बिदिनो नोंथां मटरफोरखौ खौ नांगौ जायो ना।
औ नांगौ नांगौ मथ माने